औ खोनादों नोंथां?
औ।
औ। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ खोनादों।
औ नोंथां जेनेबा
औ नोंथां।
गोजान फुंबिलि हरनाय थाबाय।
औ।
आंजों मोनसे आइनि सा सा सावरायनो होनदों
सावराय जायो नोंथां
ओ औ औ औ जोंहा ओ सावरायनाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि जा बर'नि
औ
औ नोंथाङा जोंनि बेफोर जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ
बिदिब्ला जों आयदायाव थांसिगोन आरोना
औ औ
औ बर'नि जाग्रा बा जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला नोंथां ओ बर'नि गाहाय गुदि जाग्रायानो जाबाय ओंखाम ओंखामजों औ ओंखामजों लोगोसे जोंना बा ओ बेदर फिसा ना मै ना मै जेनेबा बेदर फिसा ना मै ओमफ्राय ओरैहाय मैगं थाइगं ओ ओंख्रि ओ फिथाइ सामथाइ ओ जेनेबा लोंनाय होनोबाथाय जोंनिया जौ सेर बेफोरो औ जिआइ टेग मोननाय बेफोरनो जेनेबा जों बर'नि गाहाय जेनेबा जाग्रा लोंग्रा आरो जेनेबा दा आङो ओ जानाय लों नाय माने ओंख्रिनि सायाव एसे बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
औ औ औ
औ औ बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय ओंख्रि ओंख्रिखौ आं जेनेबा ओंखामखौथ' जों जाखायो जेला ओंख्रि ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि जायो नालाय ओंख्रिनि सोमोन्दैसे बुंग्रोनोसै नोंथां
औ
औ ओंख्रि होनोबा जोंनिया ओ अनला ओ नारजि, मैस्था ओ सबाय साम' हांसो खुमब्रा लोगोसे बायदिसिना मैगं बिलाइ मैगं जेनेबा नेरसोन ओ खिफि बेन्दों, ओ माना माना मुना ओ बिदिनो ओ सरलिन बिदि बायदिसिना मैगं बा दोङो आरो जोंना जेनेबा मैगं बिलाइफोर ओ लोगोसे औ लोगोसे जोंना खारं मै बिबारफोर दङ खारं बिबार ओ खारं खान्दा बिबार बेफोर बायदि थास' बिबार बेफोर बायदि ओंख्रिफोरबो दङ जोंनाव दा आं अनला खारैनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोसै नोंथां
औ औ
औ अनला होनना बुङोब्ला जों अनलाखौ गाहायै जों माइरं माइ माइरंनिफ्रायनो जेनेबा बानायनाय जायो गिबियाव जों माइरंखौ औ सुना लानानै अन गुन्दै खालामग्रोनांगौ ओ गाहेन एबा उवालफोराव देनानै जों गिबियाव अन गुन्दै खालामग्रोना लायो औ बेनि उनावहाय जोंहा ओ औवा मेवाइ बा थास' औ औवा मेवाइ बा अमा दा अमा दाउ ना बेफोरजोंबो जाजायो जेनेबा दा आङो दाउ दाउ बेदरजों जानायखौ एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां जेनेबा दाउजों संङोब्लासो जों गिबियाव ओ दाउ बेदरखौ ओ एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ नोंथां ओ गिबियाव थाव संख्रि बानलु पियास बेफोरबायदि ओ जिरादफोरखौ होग्रोनानै गुदुं खालामनानै दाउ बेदरखौ जों होनानै एवफ्रामो नोंथां औ एवफ्रामनानै उनावहाय जेला एफ्रामनाया जायो बेनि उनाव जों दै होनांगौ। दै होनानै एसे दैखौ दुङोब्लाथाय ओ जोंङो अनदला बा अन देनाय बे अन गुन्दैखौहाय बे दैयाव होनाय जायो नोंथां होनानै बे-बेखौ जोंङो ग्लब-ग्लब गुदु होनानै ओ अनलाखौ जुदि खारै सङोबा बै समाव जों खारैखौ होनांगौ नोंथां खारैखौ होखांनायनि उनावहाय ओ गोदौ होनानै ला एसे गोबाव जायोबाथाय जोंनाया मोनो मोनोब्लाथाय ओ मोननाय समाव जोंङो गंगार दुुनदिया मा होनो बे खासिथारा जोंनाव खासिथाला होनो गंगार दुनदियाखौ बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ जों गारनानै होनो हायो जेनेबा जाहाथे ओंख्रिया मोदोमो औ बेनि था खाय जेनेबा बे फंगार ओ मा होनदोंमोन बा खासिथारा बेखौ जों होनानै उनावहाय खांनो हायो आरो ओंख्रिखौ
अम
औ बिदिनो बे अनला खारैया संजायो अनला खारै होनना बुं ङोबा जोंनिया बर'नि ओ बर'नि समाज जों जेनेबा बर' समाज ओ बर' समाजाव एसे बा ओ बाहायजानाय बा माबा नेमखान्थि गोनां जेनेबा हाबाफोराव ओ बाहायजायो आरो नोंथां जेनेबा जोंनि बर'नि हाबा जेनेबा हाथा खुरनाय बे हाथा खुरनायाव जों अनला खारै ओ होनायखौ जों नुनो मोनो। खैना गोदानखौनो बे अनला खारैखौ संहो अन गुन्दैखौ देहोनानै अनला ओंख्रिखौ संहोनाय जायो नोंथां बे अनला खारियाव जों हाबानि बे हाथासुनि संनायाव अनला खारियाव जोंङो ओ दाव आथिं गोलाव गोलावैहाय होनायखौ नुनो मोनो‌।
अम
ओ जेब्ला ओ खैना बा हिनजाव गोदाना ओ हौवा गोदानाव ओंखामखौ जानो थाखाय सिथ्लायाव ओ फज'यो लोगोसे बे जनायाव हौवा गोदानजों लोगोसे बिनि ओ बिसिगि ना मा होनोथाय ना मिताना बरधरा होनो। बेजों लोगोसे औ गामिनि सानैसो ओ मानसिफोरखौ जहोनानै बे बेयाव फैना हिनजाव गोदाना खुलुमनानै मान खालामनानै हौवा गोदानखौ आखाइ सुना होनानै थोरसियाव ओंखाम खुरनानै होनाय जायो। ओंखाम खुरखांनानै अनला ओंख्रिखौबो बे समावनो हायनानै होनाय जायो। हायनानै होनानै गासैनोबो हायना होयो बे समाव बे ओ बिसिगिनो बे दाउ आइथेंफोरखौ बा होनाय जायो बे समाव बे हौवा गोदाननि लोगोफोर गामिनि बा सोरबा लोगोफोरा बे दाव आथिंखौ जों सिख'ना लाना खारनानै एसे रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बे बाय बिदिनो बे अनला खारिया जोंनि बर' बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां आरो अनला खारिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि
ओ
लोगोसे बे बा-बायदिसिना ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो बा खारैनि गोनांथि जायो नोंथां
औ
हास' गासै जेनेबा सबाय साम' बा ओ अनला खारै, नारजि बेफोराव जों गोबां ओ खारै खारै बेखौनो होनाय नु-नुनो मोनो ओनथां मानो मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बा जोंनि बे ओनसोलाव ओ थाव थाव गुबैया गैयामोन बिनि थाखाय जों ओ खारिजोंनो जायोमोन सानदोंआरो बे समाव जेनेबा आगोलाव गोदो गोदाय बेनि थाखायनो जोंनि ओ बर'
औ बे-बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ
नोंथाङा माबाफोर बुंनायदोंमोन नामा
औ औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथिबाव आरो
औ औ सोंजागोन
नारजि अमाखौहाय माबायदि संनानै जानो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हो हागोन हागोन नोथां हागोन ओ नारजियावहा नारजिखौहाय जोङो गिबियाव नारजि खालामनो थाखाय जोंनो फाथो फाथो बिलाइ नांगोन नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ दुब्लि फोथार बा बारिफोराव फाथो फो नाय जायो खायफासे न'खरफोराव ना गासिबो फोजोबाबो जानो हायो आबाद खौ नाथाय फाथो ओ नारजिनि थाखाय जोंनो फाथो नांगौ नालाय बे फाथो बिलाइखौ जों गिबियाव खाना लाबोनानै सान्दुङाव बा फोरानग्रोनांगौ नोंथां फोराननानै बे जेब्ला रानो ओ रानोब्ला बेखौ जोङो ओ न'फोराव दोनथुमनाय जायो नोंथां बस्था बा माबा मोनसे दोनग्रा जायगायाव दोननानै हाय ओ लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जेला ओ बे नारजिखौ सङो नार्जिखौ संनो गोनां जायो बे समाव जों गिबियाव ओ नारजिजों लोगोसे दै एसे होनानै खारै होनानै जोङो एसे ओ नारजिखौ मुरायग्रोनाय जायो नोंथां मुरायग्रोनाय माने माने रुदुग्रोनाय जायो नोंथां औ खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ बिनि उनावहाय जेला ओ नारजिया ओ नारजि मुरायनाया बा रोदबनाया जोंनिया ओ गलियो बा गेब्लेयो बिनि उनावहाय जोंबा नारजिजों अमा होनदोंमोन ना नोंथां अमा खौ अमाखौ जेनेबा अमाजों सङोब्ला ओ अमाखौबो जों थिग बेबायदिनो थाव संख्रि बानलु हालदि हालदि होआबाबो जायो नोंथां नार्जियाव ओ थाव, सं ख्रै, बानलु बेफोरखौ होनानैहाय ओ अमा बेदरखौ जों गिबियाव एव फ्रामनानै लाग्रोनांगौ नोंथां एवफ्रामनानै जेब्ला जायो बे समाव जोङो ओ दै दै एसे बा दै होला दै एसे होजागोनदां ओमफ्राय बे नारजि उरायनायखौहाय जोङो बे ओअ ना अमा एवफ्रामनायनि सायावहाय लुना होनो हायो नोंथां बेनि उनावहाय जेला गोदो गोदौवो गोदौनायनि उनाव बेखौथ' जोंआरो खारैफोरखौ होखानाय जाबाय नालाय नोंथां बेवहथ' जेबो गोनां थाबावला जेला बे गोदौनानै जेला आनो औ बेनो जाबाय नारजि नोंथां नार्जि संनायाव बेसेबां गोबाव नाङा नोंथां जेनेबा बेखिनियानो आरो नोंथां दा नोंथाङा जेनेबा ओ बर'नि जाग्रा बा लोंग्रा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो ओ सानदोंबा बुंजागोन नोंथां
औ औ आं गिबि थास'नि बागैनो बुंग्रोनानै लानो सानो औ औ जोङोथ' थास'खौथ' गोबां रोखोमनि मोनो नङा होमबा नोंथां जों गायनायबो मोनो हाग्रानिबो मोनो आरो थास'आ
न'नि हाग्रानि मोनो नोंथां उम उम औ न'नि हाग्रानिनो बुजागोन नोंथां हास' होननोबोथाय न'आव गायनाय आरो हाग्रायावबो मोननाय जे औ
थास'खौथ' जोङो जानायाव गारजायाखौनो होनजायो जों ओ गो जेरै थास' उन्दै बिफां जेरै ओ मा होनो बेखौ ओ थास' बिथ'रि औ थास' बिथ्रिनिफ्राय जोङो बिलाइनिफ्राय लानानै थास'खौ जोङो बिलाइनि बोलानानै ओ बिनि फेखा जाबा मा होनो आइथें
साना आथिं रोदा बेदर औ
बेफोरहा लासै जाजायो आरोखि थ' जोङो औ
औ दा लोगोसे नोंथां थास'खौ जोङो बै नाफाम जि बर'नि दङना जोंनिया मोनसे मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ओ दोरोङारि नाफाम जेनेबा
औ
खोनादोंना नोंथां औ बे नाफामावबो जों थास' बुगाखौ होनाय नुयो नोंथां
औ औ नुयो ओ जोङो आङो बिनिनो ओ थास' बिबारजों जानायखौ एसे फोरमायनो सानो आरोखि ना औ औ जोङो सो जोङो बिबारखौ सम मथे मोनो आरोखि ना थास'खौ बिबार जानो होनब्लाबो जों समाव मोनाबो आरो मोनोबो सोरबाफ्रा आरो दानि जुगावथ' गोबाङानो गोबां खानानै बा बायनानै फोराननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नो स्टर खालामना दोनो थ' जोंहा मेन गिबि थास' बिबार जानायाव जों माजों जागोन गावनि सायावसो सोनारो आरोखि जों जों ओरैनोबो जाजायो आरो ना बेदरजोंबो जाजायो आरोखि ना
औ
थ' जोङो गिबि बेदरजों जानायाव जोंहा ओ बिबारखौ गिबि ओ लाबोग्रोनानै
समा जाबाय नामा नोंथां।
औ औ औ
नोंथाजो सावरायनो मोननानै